खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों दे
नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
औ नोंथां फ्रियै दङ दे।
फ्रि दंना? अब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
औ र सार
अब्ला जों माने जोंनि बर' समाजाव एबा सुबुं माहारिनि गेजेराव बै औवानि बाहायनाय एबा औवानि आइजें आइला बानायनाय बै औवानि गोनांथिया जों सुबुं माहारिनि गेजेराव बेसेबां बाहाय जायो नै बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे ब्लाबो माने फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां।
ओ औ नोंथां दा औवा होनोब्लाथ' जोंना दा मिथिंगाखोनो होनजागोन नङा होमबा जोंना बांसिन खायफाया बांसिन हा थानायफोरा बिथांमोना बांसिन माने गायो औवाखौ लोगोसेनो दा औवानि फ्राय मोननाय मुलाम्फा एबा बाहायजानायखौ बुंनो थाङोब्लाथ' दा खायफाया बांसिनानो माने बानायो बांसिनानो बानाया दा खायफा आरो बिदिनो खनफा माने बोसोराव खेबसेयैनो खनसे लागैनो फाननानै गावनि नांगौथि जानाय रांखौ सनाय नु आरो नाथाय खायफाबो बेफोरबायदि दङ गोदोनि समनि रखमै जेरैबायदिहाय जेखाइ खबाइ सानद्रि बायदिसिना हनानै गावनि रोंगौथि मिथिखो एबा गावनि जा मिथिनाय एबा गियान बेखिनिखौ माने बानायोमोन एबा देखायोमोन आरो नोंथां दा लोगोसेनो बेफोरबायदि हुदाया दासिमबो दङ अब्लाबो जों जोबोर खम नुनो मोनबाय आरो नाथाय बारा माने दानि समाव बारा बेफोर खामानिखौ सोलोंना लानायखौ बाराद्राय नुनो मोनला आरो ओ लोगोसेनो दा जोङो औवानिफ्रायबा मा मा मुलाम्फा मोनो होनोब्ला बिदिनो बायदिसिना ओ मुवा बेसाद जेरैबायदिहाय दा ओ जे जेखाइ खबाय सान्द्रै बेफोरनि अनगायैबो जोङो ओ औवाखौ बायदिसिना खामानियाव बाहायो जेरैबायदिहाय ओ गोथार जुलिफोराव जोंनिया पेन्देल बायदिसिना बानायनोबा नांगौ नङा होमबा ओ बेफोरावबो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो जे औवाया जोंना न' लुनाय बायदिसिनायावबो बाहायो दा औवाखौ जोङो बायदिसिना बायदिसिना खामानियाव बाहायनाय नुयो लोगोसे बायदिसिना गिदिर गिदिर कलकारखानाफोरावबो जोङो ओ फरायनायनि जा बहि बायदिसिनाखौबो बानायनायखौ न यो आरो लोगोसेनो ओ औवा गायनानै ओ बायदिसिना मुवा बेसादखौ बानायनायनि अनगायैबो जों गुबुन गुबुन आयदा एबा गुबुन गुबुन खामानियावबो बाहाय जायो आरो आं मिथिनाया औवानि सायाव बेखिनियानो नोंथां ओमफाय नोंथाङा मिथिब्ला एसे
माने ओ औवा औवा होननानै बुङोब्ला माने जों सुबुं माहारिनि गेजेराव गुजि जौखोन्दो सुबुं माहारियानो औवाखौ बाहायो होननानैबो बुंजागोन
औ
माने जों ओ जेन'बा बुंनो हायो गथ' जोनोम जानाय ना बै समाव जोंहा खाथियाव हस्टपिताल एबा डक्टर नार्सफोर गैयामोन नालाय बै समाव जोंनि बर' बिमाफोरा माने सोरबा ओ सोरबा बिमानिफ्राय एबा सोरबा आइजोनिफ्राय सासे गथ' जोनोम जायोब्ला बैनि जेनाखि उथुमाय हास'नो थाखायबो जे औवा है टेवोल जिरनाय होनो बे टेवोल जिरनायजों माने बै उथुमायफोरखौ बर' बिमाफोरा हास'नानै होयोमोन आरो नोंथां माने गोदोनि समाव जोंहा न' खाथियाव एबा खाथि खाला ओ डक्टर एबा हस्पिटालफोर गैयामोन नालाय माने बै औवाखौनो ओ बाहायबोदों होननानैबो जों बुंनो हायो आरो नोंथां आरो बेजों लोगोसे बुंनो थाङोब्ला माने ओ जोनोम जानायनिफ्राय थैजासिम जोंनि औवाखौहाय जोबोद गोनांथि आरो बा गोनांथार होननानै जों साननो हायो आरो जेरै सोरनिबा न'खराव सोरबा सासे सुबुङा थैयोब्ला बै जाय थैनाय सुबुं बे थैनाय सुबुंखौ ओ जेनेबा गोथैसालि एबा बबेबा फबग्रा जायगा नङाब्ला बबेबा सावग्रा जायगा फोजावहरग्रा जायगा बेसिम बानलांनो थाखाय जोंहा माने ओ औवाखौनो बाहायनाय जायो आरो जायखौ जों बावथि होननानै बुङो ना बाथि होननानैबो बुंनाय जायो आरो बेखौ बाहायनाय जायो आरो लोगोसे बेजों लोगोसे ओ गोबां जायखौ नोंथाङा बुंदों माने ओ न' लुनाय आरो बायदिसिना जेखाइ खबाय बानायनाय बेफोरथ' जोबोद गोनांथार माने ओ जेखाइजोंनो माने जोंनि बर' आइजोफोरा बै समावहाय ना गुरनानै एबा माबा मोनसे बेबायदिनो ओ गावनि न'खरखौ खुंबोनो थाखाय बेफोरबायदि जेखाइफोर जोङो ना गुरनानै माने फाननानै गावनि न'खरफोरखौ सोलिबोनायखौबो जोंहा नुनो मोनबोदों आरो नोंथां।
औ।
आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ जेब्ला माइ आबाद एबा गुबुन गुबुन जेनाखि आबादफोर मावो बे आबाद मावनो थाखायबो जोंहा औवानि गोनांथिया जोबोद माने जाय हालेवनायाव ओ जाय हालेवनाय हाखौ समान खालामनो थाखाय जोंहा औवानिनो बानायनाय जायो जायखौ मै होननानै बुङो नोंथां ना आरो बेजों लोगोसे जोंहा जेब्ला माइया देरनानै मारा होनाय सम जायो बे समाव जोंहा खायनो थाखाय हुकेन लोगोसे बै ओ हालेवनायाव मोसौ होनो थाखाय लावथि बेखौबो औवानिनो बानायनायखौ जों नुयो आरो नोंथां। आरो बै जेनाखि हाग्रा हायग्रा ना जायखौ बुङो हासिनि। बेफोरखौबो जों औवानिखौनो बानायनाय नुयो आरो खदालनि देन्था खदालनि खिला माने बेफोर गासै बो औवाजोंनो माने जायो होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां।
औ।
आरो जोंहा गोदोनि समावथ' बेबायदि प्लास्टिकनि सियार नो डाइनिं टेबोल नो दंफांनि बेफोरबायदि गैयामोन नालाय माने बै समावहाय ओ बे औवानिखौनो जिरायग्रा बेरेंसि नङाब्ला उन्दुग्रा बिसनाफोर नङाब्ला जेरै माइ लामनो थाखायबो जोङो बै दाहाराफोर दाहाराखौबो मिथियोना नोंथां?
औ औ मिथियो।
ओ बै दाह्राफोरखौबो औवानिनो खाथि जिरनानै माने माइ लामनो थाखाय नङाब्ला उन्दुनोबो थाखायबो माने बेफोरखौनो बानायनाय जायोमोन। आरो नोंथां।
औ।
आरो लोगोसे जोंहा बर' न'खर होनबाथाय ओ बै बुस्थुफोराथ' थाथारनांगोन जेरै माइ जावनो थाखाय जोंहा संग्राय नांगोन। सालिनो थाखाय सानद्रि नांगोन माने मै गं सुनो थाखाय खादा। बैफोरबायदि बुस्थुआ माने गासैबो गोदोनि समाव ओ औवानिफ्रायनो बाहायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो नोंथां। नाथाय दायो माने गोबांथार सोलायबोनायखौ नुदों जोङो जेरै मैगं खादाफोरखौ जों बारा नुनो थांलिया
औ।
आरो जायखौ जों दायो माखासे माइ सालिग्रा सान्द्रै नै बेफोरखौबो जों ओ गुनाफोरनि बानायनायखौ माखासे नुनो मोनसै आरो नोंथां।
औ।
बेबायदिनो जों बुंनो थाङोब्ला नाथाय दासिमबो दङ थेवबो माने गोबां माखासे सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां। माने बुंनो थाङोब्ला जों गामिफोराव माने बैफोर बानायग्रा एबा गोरों मानसिफोरा गोबां खमायलांबाय। बेफोरनि थाखायनो जों बारा नुनो थांलिया होननानैबो हमनानै लानो हायो। ना नोंथां औ। आरो बेजों लोगोसे दाबायदियाव जोंहा है ओ जेरै दैज्लांनि सम ना बे दैज्लां समाव जोंहा ना सानो थाखाय जायखौ बुङो खखा खखा ओइ सेन थिमाइ, फल' नै बैफोर माखासे जेनाखि आइजें आयलाफोर नै बेफोरनि दामाबो ओरैबायाददि जानो हम बायना नोंथां माने ओ जोंनि साइडजोंखौ बुंनोसै आं माने गं जोंनि साइडजोंथ' बेफोरबायदि बानायग्राखौ जोबोद खम नुनो मोनसै नालाय नोंथां। माने जेनेबा बैफोरखौ हाथा थाय एबा बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनांगौ गोनां जायो माने गंफायावनो ओ ओ स्निजौ से रोजा नै बेफोरबायदि ओ रां होनानैसो बायना लाबोनांगौ जानानै फैसै आरो नोंथां।
औ।
जों बेबायदिनो गोबां मख'नो हाबावो जेरै माइ गायनाय समाव बै समाव थ' ओ साथाफोर बायनो हायामोन एबा ओ रांखावरि गैयामोन साथाफोर बायनो थाखाय। गावनि देहाखौ होबथानानै माइ गायनो थाखाय एबा हालेवनो थाखाय जों बै जायखौ बुङो खफ्रि ना नोंथां।
ओं औ।
बै खफ्रिफोरखौबो औवाफोरनिनो बानायनानै एबा हमबोनायखौ नुदोंमोन आरो नोंथां आरो आरो बेजों लोगोसे जों गोबां मख'नो हाबावो जाय माने जाय गथ' जोनोम जायोब्ला बै गथ'फोरखौ ओ दोनथ'नो थाखाय एबा फुथुनो थाखाय बै ओ गथ' खादा खादा होनोना, ओ बै ओ ओय बे हैैयां मैयां बायदि खालामनानै दोनो ना नोंथां। माने बैफोरखौबो जों बुंनो थाङोब्ला औवानिनो बानायबोनायखौ जों नुबोदोंमोन आरो जों उन्दुनो मोनदोंना मोनाखैमोन नै बेफोर बायदियाव खिन्थु जों थाल गैया खिन्थु जों गोबाव माने माखासेयाव बाहाय बोनायखौ नुबोदों आरो नोंथां।
औ।
माने बेफोरखौ जों बुंनो थाङोब्ला माने औवानि बाहायनाया जों सुबुं माहारिनि गेजेराव माने जोबनो गैयै बिफाव लानानै दं होननानैबो जों बुंनो हायो आरो नोंथां।
औ।
अब्ला नोंथां जोंहा ओ सावरायनायनि समाबो जानानै फैबाय नामा नोंथां?
औ नोंथां।
दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां? औ गोजोननाय थाबाय नों थां।